औ खोनादों नोंथां।
नोंथां मा खामगासिनो दालाय?
ओरैनो दङ, नोंथां। नथाङाल मा खालामदों?
आंबो दङ ओरैनो नोंथांजों फंनैसो खोथा रायलायजागोन माखासे टपिकनि सायाव लानोनो दा नोंथांजों दाउ अमा फिसिनाय जिब जुनार फिसिनायनि बागैनो एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावराय सावरायजागोन दा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन हागोन नामा नोंसोरनि एरियाथिं मा मा दाउ फिसियो आरो दाउ अमा फिसिनायखौ मानो थाखाय फिसियो मा मा लायो मा मा जानाय लोंनायफ मा मा जाहोयो बेफोरनो एसे गुवारै बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोनदां ओरैनो जोंनि गामि गामियाव जिब जुनार फिसिनाय होनोब्ला ओ जेनि बर बर समाजावथ गोदोनिफ्रायनो जेनेबा फिसिबोबाय थानाय जेनेबा दाउ अमा बेखौथ गोदो गोदायनिफ्रायनो लाबोबाय। थाखायो जोंहा ओ ओरैनो दा बांसिन फिसियो होननानै बुङोब्ला जोंहा मोस जौ। अमा दाउ इनिफ्राय बिदिनो बोरमा। मैसो। गराइ बिदिनो बायदि रोखोमनि जिब जुनारखौ फियो आरो। ओ जेरै जोङो जिब जुनार फि-फियोब्ला जोंहा माखासे संसार जानायाव बायबा सानफ्रोमनि जिउ दानायाव जेनेबा जोंहा माबा मोनसे खैफोद आफोदफोर जायोब्ला। दा बेफोरखौ पान्द होननानै थाइसे थाइनै रां मोननानै जेनेबा जों बेफोरनो नखरखौ सोलिनो हायो। जेरैखि जोंनो ओ जेनेबा जेनेबा मोनसे बेमार आजार जाबाय। बे समाव जोङो थाखा फैसा रां रुफा गैयि समावहाय जोङो बेखौहाय ओ माबानो हायो। फाननानै जोङो एसेबाबो ओ हेल्प मोनो। मोनो थिग बिदि बिदिनो जोंहा मोसौ ओहा मोसौखौबोथ जोङो गोबां फिनाय जायो जोंहा मोसौनिफ्रायनो जोङो ओ मोसौ गाय फिनानै जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो। दा बेफोरबायदिनो आरो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै जोंहा मोसौ गोबोरनिफ्राय जोंहा बिदिनो हासार मोनो। जेरै जोङो खुंथाइखौ मावनायफोराव ओ बेफोर बे मोसौनि गोबोर हासारखौ होनानै जोंहा गोबां माने ओ प्रडाक्ट जेनेबा ओ बे ओ आबादनिफ्राय जोंहा गोबां प्रडाक्ट दिहुननो हायो। जेरै ओ मैगं थाइगं गायनायाव जेरै ओ लाफा फोनाय बिदिनो जिखुनु जाया माने ओ मैगं थाइगंफोर गायनायफोराव जोंहा बेफोर हासारफोरखौ होयोब्ला जोंहा गोबां माने ओ ओ प्रडाक्टखौ औ। मुलाम्फा जायो आरोखि।
औ।
दा जोङो ओरैनोथ' अमाखौ ओ बर' हारि हिसाबै जोंहा ओ अमाखौथ' बांसिन फिखायो। बयनिबो ओ न 'ख ख‌राव माथाम माब्रैबाबो अमाखौथ' जोंना फि बे जाखायो। दा नोंथांमोन थिं ओरैनो मा माखौ फिसिनाय जायो आरो माबायदि फिसिनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन। दा जोंना मेनलि हिसाबैथ‌' जोंना फिनाय हिसाबै दा न'खराव फिनाय हिसाबै जोंना मेनलि गिबियावनो मोसौ अमा दाउ फैयो। बेनिफ्राय लाइन लाइन मोसौ। मोसौ मैसोफोरबो जोङो फिनाय जायो गराइफोरखौबो फिफायनाय जायो दा मेनलि - - जोंखौ फिनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा माखासे राङआारि अनसुंथाइ होयो बिसोरबो। बेनि थाखाय जोंहा बेखौ फिसिनाय जायो। नखरनि मोनसे रां रांखावरियावबो अनसुंथाइ होनायनि थाखाय माने बेखौ जोङो न 'खरनि हिसाबै माने लाफानानै बिफानाय जायो जेरै मोसौ मोसौ निफ्राय जोङो गाइखेर मोननाय जायो।
औ।
खौ जोङो फाननानै राङारि अनसुंथायाइ माखासे जोंनाव मदद होयो। आरो बेजों लोगोसे बे गाइखेरखौ जोङो लोंनानैबो देहानि थाखायबो माखासे मुलाम्फानि थाखाय
औ
जोङो बाहायनाय जायो। आरो बेनि आरो दाउ अमा दाउ अमाफोरखौबो जोङो फिनाय जायो। दाउ अमाफोराबो माखासे जोंनि सोलिबाय थानाय लाइबआव अन राङारि अनसुंथायाव गोबां मदद होयो बेफोरनि थाखाय जोङो फिनाय जायो। दा मेनलि जानाय लोंनाय हिसाब बे जोङो अमा, दाउ बोरमा बायदि आरिफोरनि जोङो गांसो मोसौ फोरनो गांसो होयो जोङो बोरमाफोरनो गांसो हानानै होयो। एब्रा दुब्लिफोराव दुब्लिफ्राव थानाय गांसोफ्राव गुवार फोथारफ्राव जोङो जानाय आदार थाखाय गांसो होयो आरो बेलासि टाइमाव जोङो दै दौहैयो। आरो अमा बोरमानि अमा अमानि लाइनाव जोङो अफ्रि जेरै जि जायखौ जोङो नआवनो मोननाय जायो जुमाय आरि सावनानै। फ्राय जोंङो अफ्रिखौ मोनो आरो जोङो बारि बायदि आथ बेनिफ्राय जोङो थास बायदि आरि हाहैनानै
औ
जोङो अमानि थाखाय रुनानै गुन्दै बायदि माइ रंनिफ्राय ओंखारनाय बा माइनिफ्राय ओंखारनाय गुन्दै आरिजों मिक्स खालामनानै जोङो बेखौ अमानो आदार होनाय जायो। आरो दाउनि हिसाबै जोङो माइ माइरं एंखुर बायदि आरि रु जोङो दावबार नो जानानै फिनो जानानै माने फोथांनानै लाखियो आरोखि जोङो। फिनाय हिसाबै रांआरि अनसुंथाइनि था जाय मदद होनायनि थाखाय जों बेखौ लायो। बेफोर जाहैबाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गोदो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दासिमबो सोलिबोगासिनो दं। माने बेखौ फिनायनि मेेन जाहोनानो जाहैबाय जोंना राङारि अनसुंथाइ आरोखि दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जा जिब जुनार फिसिनाय बियो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव नोंसोरनि जायगाथिंनिफ्राय बेसेबांसिम डेभेलप जाबोदों एसेबाबो बेसेबांसिम माबादों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ थारमाने गोदोनिफ्राय जोंहा ओ गोदोथ न' फ्रोमबो जोंहा गोबां जेनेबा मोसौ मैसो दे बिदिनो बोरमा गोबां फिसिनाय जायोमोन आरोखि दा ओमफाय आथिख केल जुगाव दा माने एसे बेफोरनि माबाफोरा ओ जिब जुनायनि जिब जुनार फिनायनि एसे अनजिमाया एसे खमाय लानायखौ एसे नुनो मोनसै जेनेबा दा जोंहा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो ओ हा जेनेबा जोंनि जायगाया एरियाया गोबां ओ हाग्राबारिजों बुंफबनायमोन
औ औ
जाहा लांदां जायगा इदिनो लांदां जायगायाव गोबां दङमोन नाथाय दानि जुगाव गोबां न बां जेनेबा हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै जोंहा गोबां न बां लुनाय जाबाय बेनि थाखाय जों मोसौ मै फसा बि जोंहा जायगायानो गैला बायदि जाहैबाय आरो दा बिनि ओ थाखायनो जोंहा माने मोसौ बिदिनो मोसौ मैसो बायदिसिना फिसिनाया जिब जुनार फिसिनाया जोंहा माने एसे खमायलायनायखौ नुनो मोनबाय। एनि थाखाय आजिखालि सोलोंथाइ ओ बिथिङावबो गोबां दावगानाय हिसाबै खायफा खायफा माने मोसौ बिदिनो बोरमा अमा बायदि फिसिनायखौ माने नागारलांनो हमनाय बायदिखौ नुनो मोनसै आरो नाथाय जोंहा मोसौ मैसो फिसियोब्ला जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा जायो माने
औ औ
ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो दा माबा मोनसे मैगं थाइगं गायनाय जोंहा हासार नांगौ जेराव जोङो दायो सरकारि हासार बाहायो। नाथाय जों दा सरकारि हासो हासारनिफ्राय जोंहा मोसौ हासारा जोबोद माने ओ साबसिन एबा अरगेनिक जोंहा मोनसे ओ हासार होननानै जों बुंनानै लानो हायो आरो जेराव जोङो बेवहाय जेबो थाइसेबो थाखा जेनेबा फैसा रां गारालासिनो जोङो मोसौनिफ्राय जोङो मोसौखौ गांसो जाहोनानै जोङो ओ मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै जोंहा मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोनो गाइखेरखौ जोङो ओ गोसो जायोब्ला बा जोङो माबायोब्ला जोङो दखान आरि बायदि सिनाफोराव जोङो गाइखेरफोरखौ हैनानै जोंहा थाइसे थाइनैबाबो जोङो एसे एनैबाबो रां मोननो हायो जेरै जोङो आरो गाइखेरखौ जोङो लोंनोबो हायो नङा होमबा दा जोङो दाव अमा फिसियो दाव अमाखौ जोङो ओ माबोरै फिसियो दानि जुगावथ गोदो ओ गोदोथ अमा अमा बायदिसिना बिदिनो जिब जुनार फिसिनाय समावहाय जोङो अमा दाउ बायदिसिनाफोरनो जोङो जेबो केमिकेल बुस्थु एबा मुलि होनाय जायामोन। आरो बै समाव बारा बेमार आजारबो जायामोन नाथाय दानि आसिखाल मुगायाव जोंहा गोबां केमिकेल एबा ओ भिटामिन बायदिसिना बिदिनो देतनायनि थाब देतनायनि मुलि बायदिसिनाफोर होनाय जायो बाहायनाय जायो दा बे फोरनि जाउनावनो जोंहा एसे सुबुंफोरनि माबा माबि एसे देहायावबो एसे गोहोम गोग्लैनाय बायदिखौ जों नुनो मोनो।
औ
उम गोदोनिफ्राय दासिमावथ ओ गोबां इसे ओ जिब जुनार फिसिनायखौ जोंहा गोबां ओ सोलायनाय नुनो मोनबाय। नङा होमबा? दा नोंथांमोननिथिंहाय माबायदियै ओ सोलिगासिनो दं दायो जेनेबा जिब जुनार फिसिनाया माबायदि सोलायबोखो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो।
दाथ जोंनि जायगायाव माने गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जोंबो बहुद सोलायनायखौ जोंबो नुबोनो मोनदों। मानोना गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों होनबा मानि थाखाय नुनो मोनदों होनबा गोदोनि दिनाव गोबां गुवार गुवार लांदां फोथार बायदि हाग्रा बारि बेफोरबायदियाव जोंहा दाउ अमा मो सौ बोरमाखौ खानाय हगारनायनि गोबां जायगा फ्रि थायोमोन नाथाय दानि मुगायाव नखरफ्रा बांबाय सुबुंफ्रा बांनायनि जाउनाव नफोर नफोर आरि लुनायनि आरो बारि बुरा गय दंफां बायदि आरि गायनायनि थाखाय गाव गावबा गाव निजा निजा थाजोबनायनि थाखाय आथिखालाव दाउ अमा लानायाव एसे गोहोम खो गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोनबाय जायनि जाउनाव जोङो दाउ अमानि दाउ अमानि थाखाय एक्सट्रा एक्सट्रा न लुनाय एक्सट्रा एक्सट्रा फाराम खालामनाय बेफोरबायदि खालामनो गोनांखौ खालामनानै दोननायखौ दोननानै फिसिनायखौ जोङो दा एसे नुनो मोनबाय मानोना गोदोनि दिनाव जायगाफ्रा खालि हिसाबै जोङो गोबां बुरजा बुरजा लायोमोन गोदो जेरै नखरसेयावनो जोङो दाउ अमाफोरखौ बिसथा थ्रिसथा अमाफोरखौ दसथा फन्द्रथा गाहाम लानानै फिसिनाय फिनानै बेजोंनो रांखावरियाव गोबां मदद मोननाय नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जायगा आरि खम जानायनि थाखाय नखरफ्रा सुबुंफ्रा बांनायनि थाखाय नफ्रा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जाबोनायनि थाखाय एसे खम जानाय खौ नुनो मोन्दों। गोदोनि बायदि दस फन्द्र तानि जायगायाव जों दा माथाम माब्रै मानै मासे बेफोरबायदि लानानै फिनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि गोबां सोलायनाय नुनो मोनबोदों होमबाबो जोङो बे दाउ अमा फिसिनाय बायदि आरिखौ जोङो गारा खै आरोखि दा बेनोमोन आरो दा नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ होनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ जागोन नोंथां दे।